अ नोंथां खोनाबायना अ आंबो नै खोनाफैदों। ओमफ्राय जोङो आयदाखौ मानि औ औ
नोंथांनो आं फंसेबा ओरैनो सोंथि सोंनो सदों ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ आं होनो नाजागोन नोंथांनि फिननायनि ओ सोंथि फिननायखौ।
औ आं नोंथांनियाव बायदिसिना खोनादोंना
औ दे बुंफिनलाय औ औ औ औ
बांसिन माखौ फालियो नोंथाङा फोरमायनो हाग
बर'फोरा आदचा बर'फोरनि फालिनाय ना? अ फालिनाया
हेल' हेल' नोंथां? हेल' हेल' नोंथां? हेलौ?